औ।
हेल'।
हेल' खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो। हेल'।
औ हेल' औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला जोङो ओ नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ। ओ जोङो बिदिब्ला नाफोरनि बे बागै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
औ नोंथां।
नोंथाङा बिदिब्ला ओ नाफोर नाखौ नाफोरखौ माबायदि माबायदि आदबजों जायो। बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां ओ जोङो जेनेबा नाफोरखौथ' बिब्दिनो गोबां रोखोमै जानाय जायो जेरै जोङो जेनेबा मैथाफोरजों जोङो बिदै होनानै जायो, बाथोन खालामना जायो, फ्राय खालामना जायो आरो जोङो नाफोरखौ आरो मोनसे थिनानै दोनजाग्रा मोनसे जेनेबा नाफाम महरैबो जोङो बानायनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ जोङो जेनेबा ना बाथोनखौ जोङो जेनेबा ना बाथोन देनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ बाथोन जानो थाखाय ओ लाबोनाय नाखौ जेनेबा जोङो साफ फा खालामनानै जोङो बेखौ साथा आथिङाव थुनानै अराव सावनानै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो आरोना गिबियावनो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ ना बाथोनाव होनो थाखाय जोङो बानलु फिथाइखौबो जेनेबा अरखियाव सावनानै लायो बेनिफ्राय जोङो मोज मोजाङै जेनेबा ना मिन ओ ना सावनायखौ जोङो खिगारनानै गोरानै जेनेबा सादायाव फानलु गथाजों लोगोसे सावना लानानै फोमोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा सावनायफ्रा मोजाङै मोनोब्ला जों बेखौ ओ संख्रि, दुन्दिया, सामब्राम होनानै थबसेयाव देग्लिनानै ओ जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा। औ बर'फोरा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो नाफोरखौथ' बिबदिनो बाथोन महरै जेनेबा बा थोन खालामनानै जायो नालाय ओ फुंनि समावहायो ना बाथोनजोंनो जेनेबा ओंखाम जायोब्ला ओ जोबोद खहाबो आरोना नोंथां।
औ नंगौ औ।
औ औ बिदिनो आरोबाव जोङो नाफोरखौ मेनानैबो जानाय जायो आरोना नोंथां। ओ ना गोरलै खौ जोङो थालिर बिलाइयाव जुनानै जेनेबा जिगाबाव एबा रोहो रोहो जोंनायाव अरखियाव होनानै जोङो ओ गिबियावनो सावनो नांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ बिनिफ्राय जोङो ना गोरलैखौ जोङो मोजाङै बासिनायनानै जेबा जेनेबा सुनानै लानाय जायो बिनि उनाव जों संख्रि फानलु हालदै गलायनानै जेनेबा मेनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
लोगोसेनो जोङो जेनेबा नारें बिलाइ गोरलै एबा ओ मैथा बिलाइ गोरलै गांनैसो होफायोब्ला जेनेबा एसे गोखै गोखै खैसिब खैसिब जानो थाखाय जोबोद गोथाव जायो आरोना नोंथां।
औ ओ नोंथांमोन औ खोनादों नोंथांमोनथिं आथिखालावबो बेफोरबायदि ना खौ मेनानै जानाय बेफोर आदबा दंबावो नामा?
औ नोंथां ओ जोंनिथिंथ बिब्दिनो नाखौ मेनानै जायो। दासिमबो आरोना
औ औ।
औ बिब्दिनो। ओ ना नाफोरखौ जोङो जेनेबा मैगंफोरजों बिदै होनानैबो संनानै जानाय जायो आरोना नोंथां जोङो गिबियावनो जेनेबा मैथाजों ना होनजायो। मैथाजों ना होनोब्लाथ जोङो जेनेबा बिराद गोथाव मोनसे ओ ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ बयनिबो थाखाय आंगो थार नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ औ। खालामनाय जाबाय
आरो बेबायदिनो ना फोरखौ गुबुन गुबुन मैगंफोरजों जानायखौबोथ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय बेफोरबायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोर दङ ओ ना। फोरखौ जोङो लाव बेफोरजों आरो आलुजोंबो जुल जानाय मोनो नङा
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ
ओ नोंथाङा जेनेबा मैथाजों नाखौ माबोरै जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ मैथाजों ना संनानै संनाय होननानै बुङोबाथ जोङो बयबो रोंखायो नङा होमबा नोंथां बेखौथ बयबो मिथिखायो। औ जोङो गिबियावनो नाखौ लाबोनानै मोजांयै सायनानै लागोरगोन ओ बि नि उनावहाय बेखौ सुनानै सुनानै दोनगोन। ओमफ्राय मैथाख खौहाय मोजाङै खाना लाबोनानै बासिनानै फा खालामनानै सुनानै लागोरगोन। बिनि उनाव जों नाखौ ओ बिदिनो अर गोबां मानसिफ्रानो आथिखालाव गेस्टआवबो सङो आरो खायसेया अरदा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदि अरदाबावनो सङो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां‌
ओ बेबायदिनो अरदाबाव जोङो अर जरायनानै ओ सारायखौ मोजाङै गुदुं खालामनानै बेवहाय थाव गोथांहोनानै ओ नाखौ एवफ्रामनानै लायो मोजाङै संख्रि संख्रि हालदै बेफोरखौ होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोयो।
औ औ
ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला नाया एवफ्रामनाया जायो अब्ला जोङो सुनानै दोनखा नाय मैथाखौ होसननानै होयो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ जोङो बेवहाय मैथाया ओ जुदि गोखै जायोबा नाया मैथानि गोखैखौ दानगारनो हायाखैबा जों बेवहाय ओ जोंहा खारै होननाय मोनसे बाहायो नङा होनबा बेखौथ' बेखौथ' साफ्रोमबोनि न'खराव बाहायखायो। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जों बे औ जों बे खारैखौ ओ नांगौखिनियै होनानै लायो बिनि उनाव जों मोजाङै गोदौ होखांनानै बेबायदिनो नाजों मैथा ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो।
औ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा बे मैथाया गोखै जानायनि थाखायथ' जोङो ओ मोनसे खारदै होनाय जायो होनदों नोंथाङा दायो जोङो बे खारदैखौ जों जों मा मानिफ्राय ओ बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
औ
ओ ओम गुबै खारदै दिहुननाय होननानै बुङोबाथ' जोङो बांसिन बांसिनानो थालिर आथियानि बिफां आरो बिनि ओ जि मादा बेखौ बाहायो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोङो थालिर बिफांनि अनगायैबो ओ सबाइ गायो जिहेथु सबाइ आबाद खालामो नङा होनबा बे सबाइनि ओम खौबो जेब्ला सबाया रानानै नानै बेखौ मारा होनानै ओ दोनो बिनि जि बिफां बेखौ जाबोर बायदियानो जाबाय नङा होमबा बियो। ओ बेखौ मोजाङै दोननानै सावनानै बिनिफ्राय जि हांगार ओंखारो बेखौ जोङो ओ जमा खालामनानै बेखौ लादु लादु खालामो नङा होनबा जवथुमनानै दोनो। ओ बेखौ मोजाङै सानै दोननानै जों बिनिफ्रायबो खारदै बानायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ खोनानो मोननाय बायदि बा मुदुफुल फिफां बेनिफ्रायबो बानायो।
औ औ
उ औ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुनयै बानायो जानांगौ। ओ
ओ
आंनि मिथिनाय खिनियाव बे खिनिनिफ्रायनो खारदै बानायो होननानै आं मिथियो आरो। आरो जोंनि ओनसोलावबो बांसिनैनो जोंनिया ओ थालिरनि जि बिफां आरो थालिरनि जि मादा बेखौनो ओ बयनिख्रुइ साबसिन खारदै होननानै जों बेखौनो बाहायो
औ औ
उम नोंथांमोननिथिं मा बेेबायदिनि खारदैखौ बांसिन बाहायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ आथिखालावथ' जोंनिथिं जेनेबा ओ बिब्दिनो थालिर आथियानि खारदैखौनो बाहायनायखौ जोङो गोबाङै नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय जोङो जेनेबा सबाइ हारिनि ओ बा सबाइ हानि सबाइ फोनायाव जोङो ओ बे हानि सबाइ दंफांजोंबो खारदैखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ औ बिब्दिनो जोङो ओ मोदोमफुल बिफांनिफ्रायबो जोङो खारदैखौ मोननो हायो आरो ना
औ
औ बेनिफ्राय नाफोरखौ जेनेबा जोङोथ' गोबाव समसिम दोननानै जानो थाखाय मोनसे बा थोन महरै जेनेबा थिनानै दोनो नालाय जायखौ जों नाफाम बुङो जोङो नाफामखौ मा बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां ओ जों नाफाम बानायनाय आदब खान्थिखौ होनोबाथ' जोङो गिबियावनो नाखौ जिथु बायनानैबो लाबोयो आरो खायसेया गु गुरनानै लायनाय नाफोरखौबो खालामो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो नाखौ गिबियाव लाबोनानै बेखौ मोजाङै बासिनानै बिनि खि फोरखौ गारनानै जों मोजाङै सुनानै सान्दुंङाव गोरान फोराननानै दोनो आरोना
औ औ
बिनि बिनि उनाव जोङो जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्ला जों बेखौहाय उवालाव देनो लायो आरो बेवहाय जोङो उम नाफाम बानायनायाव जोङो ओ थास' बिसं होनोना बेखौबो होनानै देफायो आरो खायसेफोर थ'‌ खोनानो मोननाय बायदिब्ला खुमब्रा फिथाइ ना बिखौबो होयो होननाय खोनादों उम औ बेफोरखौ होनानै देनानै लायो आ रोना बेखौ नाफामखौ मोजाङै बिनि उनाव जेब्ला बेखौ देखाङो बिखौ जे देखांनायनि उनाव औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो ना औवानि हासुुंआव सोनानै बे खौ मोजाङै खाथेनानै ओ दोनो जिहेथु बेजों बार हाबनो हायै बिदि गोदोनियाथ' बांसिनै औवानि हासुङाव दोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो बयाम फोरावबो सोनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नालाय जोङो ओ उननि समाव गोबाङै सावरायनोसै बिनिखायनो दा समाव जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोन दे आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै औ।